खोनायाखै
खोनादों खोनादों
एसे नेटवर्कनि माबा जादों खोमा प्रब्लेम
आंनिगौ आंनिखौ खोनागासिनो ना
ओं खोनादों
दे उम दामा
खोनाबाय दायो खोनाबायना दायो मोजाङै दङ ओरैनो नोंलाय मा खालामदों ओं जाखांबाय दानिसो
अ मा ओंख्रि जाखो
ओम दालि इंख्रि दालि इंख्रि आमफाय माबा फाजि एवनाय दंमोन
ए।
मा‌ ओंख्रि संदों?
जोंहा माबा जोंहानाबो बेनो दालि रुनाय बेनि उनाव। ब्रयलार बेदरजों आलु।
उम होनबा। दायो माने फेस्टिभेलनि सायाव रायलायनो सानदोंमोन आरो ना।
औ फोरबोनि सायाव औ जा सावरायजायो ओं दे बुंदो।
मा माखो माने मोजां मोनो नोंलाय जेनबा बिराद फेस्टिभेल थायो। फुजा लोखि फुजा
उम आंथ' बुंनो थाङोबा गासै फोरबोखौनो आं मोजां मोनजोबो बारो मानो होबा गासिबो एखे जायोना जों अबेबा फोरबोआव थांनो नागिर। बा माने गोसोखो मोजां मोनलायना अ। जेनेबा जोंओ। सावरायलायसिगोन खाथिदो। बिमा आइ बाबा आमाय। जे दिनै। जोंनि खाथियाव बिदि फोरबो दङ। ओ लोगो। ल खि फुजा फोरबो दङ ओमफ्राय एबा बैसागु फोरबो दङ बेयाव जोङो थांनोसै दिनै। माने थांनानैनो गोसोखौ रंजानाय मोनो आरो।
अ माने मा होनो। कालि फुजाफोराव बिदिनो दा। सेनबान् बाहेरावबो थानाय जायो नालाय। जेनबा जाय जाय बाहेरायाव थायो बि। त' फेस्टिभेलबासो नआव थांनो मोनो। ाना बिराद गुबुननि उनावसो न'आव थांनो मोनो। ओं। थ' बेफोरनि थाखायबो। मोजां मोनो आरो। ना ओमफ्राय बे फेस्टिभेलावनो। जमा लोगोफोरजों आरो बिमा बिफाजों बयजोंबो माने लोगो मोननाय रंजानाय जायोना। जमा जमायै थानो मोनो बिराद। गोबावनि उनाव।
उम।
उम।
अ बेबो मोनसे मोजां जाहैबाय।
ओं।
उ ओमफ्राय। होमबा आगैया मा बे मोनसे फोरबोखौ साबसिन मोनो दाथ' गोबां फोरबो दङ
आङो बैसागुखौबो बिराद मोजां मोनो
औ बैसागोआव मोजां जायो
बेयावबो गामिनि बयखौबो ल गोमोनो ना ओमफ्राय बयबो बिराद गुबुननि उनाव जमायै गामिनि बोराय बुरिबो सेंग्रा सिख्ला लाबो मोसाजोबो नालाय जानाय लोंनाय जमा खालामो उ लाय हेल'
औ खोनादों दे
अ नोंलाय मा मोनसे फोरबोखौ मोजांसिन मोनो
आङो बुंनो थाङोबा बैसागुखौनो साबसिन मोनो दा जोंथ' ख बुंनो थाङोबा बैसागु होननाय लोगो- लोगो जोङो गोसोआ रंजा खांनाय फैयो। बैसागु होनाय लोगो -लोगो जों बयबो गोदान- गोदान गाननाय जोमनाय बायो ना। बायो जोङो। दख'नाखौ खौबो जोङो गुबुन गाबनि बाया, जों मा गाबनि बायो गोमो गाबनि बानायनाय जायो। आरो लोगोसे फास्रा बायो फास्राया मा गाबनाय जायो गोजा गाबनाय जायो लोगोसे गोजा ब्लाउस नंगोना। ओमफ्राय खानायफोरखौ साजायनो एबा देलायनो थाखाय जों मा बायनाय जायो बिबार, बिबार थुनो थाखाय बिबार फोरखौ बानायनाय जायोआरो। नोङा होमबा? ओमफ्राय खाम सिफुं दामनाय लोगो-लोगो गोसोफोरा रंजाखांनाय मोनो। माने मोसानो रोङाबाबो गोसोखौ रंजाखांनाय मोनो। ओमफ्राय नोङो रोङाबा मोसायो आरो ना। मानो होनबा बेथ' रावनि मोसानायखौ नायाना गासिबो रंजानाया बांसिन जायो उम।
ओं। आरो बोसोराव खेबसेल फैयो नालाय इयावनो मोसानालाखानोसै। बेयावनो रंजाखाना लानोसै। होननाय बायदि जायो आरो।
उम।
बे जोबोद गोजोननाय होयो आरोना बे
औ- औ। आरो सुबुं फोरनि नफोरावबो नखर-नखर बिदिनो मोसाखांनायनि उनाव बयखौबो सनमान होलायो। खुलुमलायो बिसिनि नखरजों। नङा होमबा आबै आबौमोन जों। ओमफ्राय बिसि बिसोरबो जोंनो मागि खांनायनि उनाव माइरं हरो फैसा थाइसे थाइनै हरो। नङा होमबा आरो लोगोसे बिसोरबो रंजा
उम
खुसिजोंनो उम
आरो खायफा नखराव जोंनो मा मा होयो होमबा जानाय लोंनायबो होफासिगोन खायफा नखराव बिदिबो होयो नोंगो ना? उम
बिनि थाखायनो बयबो माने नेेनाबो थायो आरोना जेनेबा बेयो मोन- से जोंनि जेनेबा जोंनि फेस्टिभेल फोरा बेफोर फेस्टिभेल फोरा जेनेबा बोसोराव खेबसे बिराद गोबावनि औ जमा जानो मोनो बे जमा जानायखौ जि बेलेगा नुयोना जेनेबा माबायदि मोनसे उननि बिदि दङ औ बिराद मोजां आरो बेफोरखौ बेफोरो दा ओ माने जा जोङो दा इदि ओ माने इदि सेलेब्रेट खालामना देखायोबा बिराद गोबावनि उनाव इदि मोनसे-मोनसे बोसोरावनो बयबो नेनानै थायोना औ बे खेबसे-खेबसे जाबाय थायोना थ' मोजां मोनो आरो बेलेगआबोथ' जों फाने जोंबोथ' गावनि इदिखौ नुनानै गोसोफ्रा मोजां मोनो, प्राउद फिल खालामोना अ जोंनाबो बिदि मोनसे होननानै
ओं ओं मोजाङानो
खौसेथिखौ दिन्थिनाय जायो आरो जेनेबा
औ नोंसिना बैसागु फोरबो जायोबा बे बैसागुनि से, से खालाराव मा-मा खालामो नोंसिनिया?
बेनो से खालाराव बे मा होनगोन बाथौ खलुमनानै जेनेबा आबै-आबौ बा आइ-बाबा बा उम आ दादै-मादैफोर थायोना बयबो माने उन्दैया गिदिरखौ बखौ सनमान होनाय बिदि आरोना उम उम जेनबा
नो गोखा ओम
अ अ ओं बेखौबो हाजोनि फ्राय इदिनो बेलेग-बेलेग मैगं गोखा गो खै ओमफ्राय बे खैजिमाना मा होनो
औ खैजिमायाथ' बयनिबो मोनसे माबाखा बयबो गोथाव मोनखायो ना खैजिमाखौ खैजिमा होननाय लोगो-लोगो इसेबाबो जानो मोजां मो नो आरो। हाननानै हाननायाबोथ' जोबोर खस्थ' गोरलै खामानि नङा बेबो खैजेमा आरो अरजानानैबाबो हान ननांगौ जायोना
औ औ
ओमफ्राय खैजिमा होननाय लोगो लोगो बयबो गो थाव मोनो
अ गामियावबो इदि जमायै बयबो खालायलायना जमा मोनसे जागोन ना जाया नोंसोना
अम
न'आवल' जायो ना गामियावबो जमायै खालामनाबो जायो।
मा होनदो खोनायाखै आं
बे गोखा गोखै जानाय-जानायखौ होनदो माने न'आवल' जमा न'आवल' संनानै जायोना गामियावबो जमायै बयबो लो
ओहो जोंनिया गावबा गावनि न'आवनो संनानै जायो दे बुंनो थाङोबा
अ
अम
जोंनिया आरो माने इदि न'आवबो संना जागोन गोखा गोखै ओमफाय दंफाङाव खैजिमा बि-बिदै एमफौ थायोना संना जायो ओमफ्राय गामिनि बयबो माने लोगो नांनानै इयो एसे बियो एसे इदि खायो हा-हाजोआव जमा खाहैयो आरो ना ओमफाय खाना लाबोनानै माने जमा सावनानै जायो माने बिदि खालामो आरो उम
ओरैनो मा-माबायदि मा मा रोखो- खोमनि ओ मैगं होफायो नोंसिनिया
बिराद मैगं होयो मा मा नाम होनो थाय आं मोजाङै मिन्थियानो। जिखुनु बिराद होयो।
उम
मा मा होनो ओइ मोन-
खुंखा खुंखाबो होयोना लोगोसे खुंखा, दिंखिया बेफोरखौ होयोना आरो बेजों उम बेजों बेजोंबो मोनसे आलदा अमा बेदर संबाय आरो बोरै बिदि जेजा थालिरनि फस्लाजों अमा अमा बेदर संबाय बिदि जायोना मिलौलायो अमा बेदरजों थालिर फस्लाया बां सिन मिलौ लायो आरो
ओं बेखौबो बेदर बाददिसो मोनजालालाङो
औ औ माने बेदिनखालि बे थालिर फस ला अमा बेदर था बायदिसिना लागायनानै सं लाय अमा बेदर बिदिखौ जाना गोथावसिन मोनो आरोना माने बेखौ जानानैनो उदैया जोबो जोंनिया बेखां
ओं बिदिनो आरो न' न' न' न' न'आव थाङोना जेनेबा आयंमोन हानि आनोजा न'नि आरो बुलायलायो बियो जालायलाय बे सेस उदै बुंना फैजोबो आरो। ओं। आरो इदि दख'फोर बावाना आङो? दाथ' ओरैनो दंङ। ओंखामालाय माला जागोन नोंङालाय?
आङो दसे थानानै जागोन र'। जाथ' आ दानो माने जोंहा जोंहा मा बा दालि रुनाय बेनि उनाव ब्रयलारजों आलु।
ओ
ओ माबा दालि रुनाय ओमफ्राय ब्रयलार जा आलु।
जादोंमोन खोमा बावलै बावफिनदो आङो औ औ दे होमबा। ओ दे ओ गोजोननाय थाबाय दे।